खोनादों नोंथां गोजोन मोनाबिलिनि बे बे गोजोन मोनाबिलिनि गाहामलायनाय जासिननाय थाबाय नोंथां
नोंथांनिसिमबो फिन जासेयावफिननाय थाबाय
औ दाथ' जोंनिया दैलां बोथोरनि ना गायनाय फुनायनि समे दानिया जोंहा आबादनि सो सोन्दै रायलायदिनि ना नोंथां
औ नोंथां
औ दे बिदिब्लालाय नोंथाङा फोरमायग्रोबानो जाबाय
औ आ दा जेनाखि ओ गायनाय फुनायनि बहर बा दैज्लां बोथोर दा आङो दैज्लां बोथोर जों ओ बा लाखिनानै आङो ओ दा माइ आबादखौनो मावनाय जादों ओ दा आङो बे माइ आबाद मावनायनि सोमोन्दैनो नोंथाङै फोरमायनो होनोसै ओ दा जायनाखि माइ आबाद बेखौ मावनो थाखाय जोंनि गिबियावनो जेनाखि माइ जोलै बेखौ जोङो थि खालामनानै लाग्रोनांगौ बे माइज्लिखौ जोङो आथिखालाव
औ माइखौ ओ गायनो थाखाय जोङो गिबियावनो जोङो खोथिया फोग्रोनानै लाग्रोनांगौ
ओ आरो
बिनि उनावहाय जोङो बि माइज्लि एबा माइ बेखौ जोङो ओ फाथो जोङो बे जोङो दा बेबायदिनो जोङो आ बेखौ जोङो खालामनो हायो आरो बिनि उनावहाय जोङो जेब्लानो बे हाया आ बेबादिनो एवखांना जुदि हाया मोनो अब्लानाखि जोङो बे माइज्लिखौबो फोना लानाय जायो आरो माइ बिगौखौ फोनानाय ग ग दा बिफोर बादिनो बिदि माइखौ नङा ख गोलाव ना खो महर ल दङ दा बे समाव म नखौारिा बै माइ बेनि थाखायनो जोङो नेबाय थानांगौ आरो नोङो दै बारा जानानै थायोब्ला बेखौ गलायानानै होनांगौ थिग बेबादिनो जोङो ओ जेसेनाखि बेखौ जोङो खालामनानै लानो हायो
आ
आलि दानना लानांगौ आलि दानखांनायनि उनावहाय ओ बे समाव बे सम नानै हाखौ कम्लिट खालामनानै ओ एबा जानो बर' होनानै ज' आलि होनानै होनांगौ बे आलि आलि खोनायानो जाहैबाय दै लाखिनाय नांगौ बादि ओ दै होना लानांगोन अब्ला जोंहा आबादा मोजां जागोन दा माइ आबादा ओ जेनाखि ओ ओ गायगोन खोथियाखौ फुना गायगोन जोङो हाखौ फोमोनानै मोजां से माह एबा नै दाननि उनावहाय जानांगोन बे बे समावहाय आरोबाव बे बिनि थाखायनो जोङो बे आबखौ बाहायनांगौ आरो माइखौ बेबायदिनो ओ मायाहाय माइखौहाय गायनानै दोनबाय एम्फौबो जानानै जाखै एम्फौ जानायखौ बहाय जांग बेबायदिनो द' माससोनि उनावहाय दोननानै आ ओ माइ आबादा मोनो मोनहयो बा थखांनो हानाय रोंनानै होयोबोखां गावब गाव आ आल' बे बाथ ज म आगोल बेजों लोगोसे
मोजानाय माइ हाग्रा मेसेन मारा हाग्रा बेफोरनि जों
मानसिफोरा माइ हागारा दिहोनानै लायो बेबायदिनो न'आव जानो माखासे आजायनायखौ फाननाय जायो बेबायदिनो गोबां सुबुंफोरा बे गोबां हायाव माइ आबाद गायनानै बेखौनो फाननानै गावसोरनि दङ आरो बेबादिनो खायसे खायसे‌ सुबुं फालांगि खालामनानै जायो आरो बेबायदि दा बेबायदिनो माइ आबादखौ बुंनानै गावखौबो गोबां जेनेखि बर नोंथाङा आंनो‌ खिन्थानो हायो
फोरमायनानै होलांदों
औ नोंथां आङो नोंथांनियाव गयनि आबादनि सोमोन्दै खोन्थानो सानदों जेनेबा गय बागानखौ जों मारै खालामो जेनेबा जोङो गय आबादखौ खालामनोबा जोंहा मा खालामग्रोनांगौ गिबियावनो जोङो गय फोलिखौ बायनानै लागोनांगोन आरो ना जोङो गय फुलिया जेनेबा जोङो मोजां गय फिथाइ मा होनो फिथाय ओफ्राय सिंनिया मोजां जानांगोन आरोना जे जोङो गाजा बेरनो थाखाय मोजां होनांगोन जेनेबा जोङो गय फुलि खालामनो थाखाय गिबियावनो जों गयखौ बायनानै लाबाय लानाय उनाव जोङो बुरजा खालामबा जोङो बस्थायाव सोनानै जोङो गयखौ जों सोमग्रोनांगोन आरोना जोङो सानथामसो जों गयखौ जों सोमबा बे बिगुरा गुरै जायोबा माने थाब गाजा बेरो बेरो होननानै जों मोनथियो बेखौ जोङो दानिया जोङो बेखौ गय गयखौ जोङो सोमखांनायनि उनाव जोङो लाबोनानै जोङो हरसेफोर दोननानै जोङो बे बे गय नों जे बागानाव जे हायाव नों गय फुलि खालामनो नागिरदों बेखौ जोङो सिगां एवनानै मान बिनि हाग्राफोरखौ जों फोसाबनांगोन आरो बिनि उनाव फोसाबनानै जोङो बेयाव मा खालामनांगोन बेयाव लाइन लाइननै जों जेरै गायखनो हायो आरोना जेरै जो गय गायनाय बायदि जो लाइनैनो जों लगायनायफोर बायदि जों बेखौ लाइन लाइन गायनानै मोजां जायो मानो होननानै बे लाइन लाइन गायनायनि जोङो लाद्रा लिद्रा गायोबा जोंहा बै जावफुनाय समाव जोंहा खस्थ' जायो आरोना बिनि थाखाय जोङो लाइन लाइन गायखायोबा जोंहा जावफुनायाव गोरलै जायो आरोना बिनि थाखायनो जोङो जेनेबा जोङो बेखौ जावखोयो जावखुनो माने देरहोबाय देरहोनायनि उनाव जोङो अवान मान्थनि बा से मा से दाननि गेजेराव जों देरहोबाय बे देरहोनायखौ जोङो दानिया बेनिफ्राय बुख'नानै गुबुन मोनसे जायगायाव गायहैनांगोन आरोना बेखौ जोङो खासि खासि खालामनाय होननाय बुंनाय जायो जेसे एसेबां नोंङो गयखौ नोङो गायस्लायनो हागोन एसेबां नोंहा मोजां जागोन मानो होननानै बुङोब्ला जोङो जेसेबां नों गयखौ गायस्लायो अब्ला मा जायोनो माने गाहाय गाहायावनो फिथाइ फिथाइ थायो होननानै जों मोनथिनो मोनो आरोना जोङो जेब्लानो जोङो गाहायाव फिथाइ फिथाइ जायो अब्लाथ' जोंहा बुहुत मोजांनि खोदा जायो आरोना नोंथां माने थाब फिथाइ थायो होननानै जों मिथियो जेब्ला जोङो बे गय गय फुलिया जेब्ला देरो अब्ला देरोब्ला जोंहा मा होनो बेयाव जावखुनानै जोङो बागानफ्राव सोहैनो हाबाय जेनेबा नोंहा मा होनो गय बागान दं अखायबा एबा गय बागान गैयाबा जोङो दुब्लि बारिफ्राव हाब्रां हाफ्राव जोङो सोनानै लाइन लाइन गायनो हायो आरोना बेखौ जेनेबा जों गायनानै दोननानै जों मा खालामनांगौ बेयाव जोङो माखासे हाग्राफोरखौ जोङो एवै एवै होनांगोन नोङो जे नों जे आबादखौ मावो मावोना बे आबादखौ नोङो जथ जथ्न' खालामाबा मा जायो नोंहा माने फिथाइखौ मोना आरोना जे नोङो माइ आबाद मावदोंबा नोंहा माइ आबादखौथ नोङो जेनेबा म हासारफोर मुलिफोर एबा माखासे मा होनो हाग्राफोरखौथ' नोङो फोसाबनांगोन ना बेबायदिनो जोङो गयनि आबादफोरबो गयनि बागान खालामबोब्ला जोंहाबो मा खालामनाय जायो बेयाव जोङो माखासे हाग्राफोरखौ जोङो एवस्रांनानै होनांगोन आरो गयाथ' जै मा होनो थमस्र' जबाथाय गयाथ' गोदाननो गाजा खिलिफिनाना बिनि थाखायनो जों गयखौ जोबोद ज स' लानांगौ गोनां जायो आरो बेहा दालाय गैयै जेनेबा जों जै बायबाय एबा बिजौआ बायबाय बे होनबाथाय बेयो बिफाङा थांला आरोना बे थैथायबाय होननानै जों मिथियो एबा जों नुनो मोनो आरो ना बे गयनि होआ गय गयया जाहैबाय जोंनिया दा आसामाव जोंहा गोबां बिबांनिबो मावनायखौ जों नुनो मोनदों जेरै जोङो मा होनदों गय गय फिथाइनि बिबाङा जाहैबाय मा होनो सेरसेयावनो बिदिनो बाजि एबा बाजि ब्रैजि ब्रैजिबा ब्रैज द' बेफोरबायदि थाङो आरोना जेरै जोङो मा होनो बेयो गयनि बिबाङा दा दामा गोसा जानानै फैदों आरो गयावबो माखासे मुल मा होनो एमफौ एमफौ हाबो आरोना बै एम्फौखौ जोङो नोजोर होनानै जोङो जेब्ला एम्फौ बहाबो अब्ला बै गयनि बे मा होनो गय माबाया गयनि बिजौआ माने गोमोमो रोमोमो जायो आरोना आरो बियो मा होनो देरनो हायि बायदि बावना जानानै थालांनाय बायदि नुखायो जोङो ओरैनो सिनायखायो गय गयाव एम्फौ एम्फौ हाबोबा माबायदि जायो बैफोरखौ नोजोर होनानै जोङो बेखौ जोङो बेयो गोरलैयावनो दानफायनानै गारोबा माने बै एम्फौआ एरा आरोना माने जोङो एम्फौ जायोबा जोङो जै जै मोनसेयाव एम्फौ जाबाय बेयो लासै लासै गासिबो बागानखौनो जाजोबनो नागिरो आरोना बेनिखायनो जोङो गोरलैयावनो बेखौ जोङो गोरलैयाव जानाय नुदोंबा जोङो बेखौ दानफायनानै बै एमफ जोङो मा होनो बे एम्फौ जानाय गयखौ जोङो गोजानाव गारहैनानै नङाबा बै एम्फौखौ नागिरनानै जों सिथारनानै दोननो हायो आरो ना जेब्ला बै एम्फौआ जे गयखौ जायै जायै जानानै जेब्ला रागोन अब्ला बिरनानै माने गुबुन मोनसे गययाव जाहोयैनो गोरलैयैनो जाहैनो फोलो मोनो आरोना बिनि थाखायनो जोङो बे गयखौ जोङो नोजोर होनानै जोङो बेखौ दानफेनानै गारनानै बे जे गय एम्फौ जानाय बे गय एम्फौ साननायाव जोङो गोदान फुलिफोरखौ जों गायनानै होनायानो गाहाम जायो आरोना नोंथां बेफोरबायदिनो जों गय आबादखौ मावनो हायो आरो गय गयनि आबादानो जा जोंहा मा होनो मोजां जानानै फैनायबा बयबो बारि बारियावनो जों गयनि आबाद खौ जों नुनो मोनदों आरोना गोदोनि समाव एबा एम्फौ जानाय दंमोन आरोना गोदोहाय एम्फौ माने मोनसे बेमार फैदोंमोन आरो ना गया गय माने गासिबो गयानो थैस्रांजोबदोंमोन खिन्थु दा गोदान गोदान गोबां मा होन जायगायावनो जोङो गयनि माबाखौ जों बागानखौ नुनो मोनो जोङो जेरै जोङो गयनि बागानखौ जोङो जेरै बोसोर हिसाबै जोङो बा बोसोर एबा जि बोसोर हिसाबै जोङो बेयाव जोङो लाख लाख थाखानि जोङो मा होनो थिखा एबा बन्दक होनानै जोङो दोननो हायो आरो ना जेरै जोङो फैसाखौ खनसे लाबाय आरो बेखौ बियो बा बोसोर बे गयखौ बे लांफैगोन नङाबा नोङो मा जायो बै गय बागान जाय गय बागान गोनां आरो ना बैसोरो मा होनो मा जायो बेयाव मा होनो हाननायनि आरो हाननायनि हाजिरा खननायनि हाजिरा माखासे मा होनो जुदा जुदा मा होने हाजिरा होनांगौ जायोना बैफोरखौ नोजोर होनानै सोरबा सुबुंफ्रा एबा मा खासे बिगोमाफ्रा बयबो गयखौ गयनि बागानखौ माने खनसेनो बन्दक होनाय बायदि बिदि जायो आरोना बिसोरो माने बोसोरबानियाव बि जेनेबा जि लाख एबा जिनै लाख बेफोरबायदियै होनानै बिसोरो गयनि बागानखौ बै फायखारिनो होनाय जायो आरोना नोंथां बेफोरबायदिनो जोङो बे गयनि आबादखौ मावनाय जायो आसा खालामो नोंथां आ नोंथांखौ इयुननि समाव लोगो मोन फिनगोन होननानै नोंथां ना नोंथां औ दे बिदि दे बिदिब्ला दोन्थ'लाय दिनै ना नङो ना नामा नोंथां औ औ दे दे बिदिबा गोजोन्थों